औ खोनादों नोंथां
अ ओ बिलिफांनि गोजान हामलाय नोंथांसिम जासिहरग्रोबाय।
औ औ आ।
ओ आङो नोंथांजों बैसागोनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो सान दोंमोन नोंथाङा सम मोनगोन ना।
दो मोनगोन।
औ। ओ बैसागु होनोब्लाथ' जोङो मिथिखायो नङा होमबा नों थां उम आसाम आसामावनो फालियो बेखौ
औ
ओ बेबायदिनो आसामिसफोरा बिहु होनो होननानै बुङो आरो जोंनि बर'आव बैसागु आरो बेनो जोंनि बर' हारिनि गोदान बोसोर बो नङा होमबा नोंथां औ दा आङो बे बैसागुनि सोमोन्दै ओ नोंथांनाव मोननैसो मोनसेसो सोंथि सोंहरनो सा-
सोंनो हागोन दे सोंनो हागोन
औ नोंथां बे बैसागो फोरबोखौ जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्राय आरो दासिम माबायदियै फालिबोबाय दं एसे फोरमाय हरनै हागोन ना?
हागोन दे हागोन हागोन ओ आङो बैसागुनि बागै नोंथांनो आङो ओ एसेबाबो फोरमायनो नाजागोन दा बैसागो होनोब्ला दा जोंनि बर'नि बा बर' ओ हारिमुनि बा बर' हारिनि देरसिन फोरबो हिसाबै गनायनानै लानाय जायो आरो दा बैसागु बैसागुखौनो आरो ओ गुबुन गुबुन जाथिफ्रा बरफोरनि मोनसे गाहाय फोरबो हिसाबैबो मिथिनो मोनो नालाय दा ओ बैसागुखौहाय जोंनि बर फिसाफ्रा बा बरफ्रा थारैनो मिथिंगायारि आरो गावसिनि ओ गायनाय फुनाय गावसि संसार जानाय हा बेफोरखौहाय गासिबखौबो माने ज खालामना- नै मोनसे ओ मा होनो मोनसे हारिमु हिसाबै गावसिनि संसार जानायनि नेरसोन हिसाबै फालिनायखौ जोङो नुबोनो मोनो आरो दा बेजों लोगोसे ओ बुंनो थाङोब्ला बैसागुआवहाय जोंनि बरफ्रा गोबांहाय बेबायदि ओ रंजायो गिदिरफोरखौ मान होयो ना नखरफ्राव फुजा फुजा होयो ओमफ्राय आरो गामिफ्रावहाय एखेबारे गाजा गोमजायै ओ मोसायो रंजायो आरो दा जोंनि गामि बो बेबायदिनो ओ गिदिरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौहाय ओ बोर होनाय आरो बैसो जानायफोरखौहाय ओ मान बावनाय दा बेफोर जोंनि ओ जायगायावहाय नुनो मोननाय जायो आरो आङो नोंथांमोननियावहाय ओ ओ सो मिथिनो लुबैयो जे नोंसिनि जायगायावहाय बैसागु बोथोरखौहाय माबायदि फालिनाय जायो सानबैसे फालिनाय जायो आरो मा मा जानाय जायो नोंथां आंनो एसे फोरमायदो
अ बैसागुखौ होनना बुङोब्ला जोङो फालिनाय बेलायाव जोङो जोंनि जायगायाव आरो ए फागुननि उनावनो बैसाग फैयोमोन ना- मा नोंथां माग फागुन बैसाग फागुननि जोब- था खालारनि संक्रान्ति दिनाव संक्रान्ति दिनावनो जों मोसौखौ थुखैयोमोन नामा
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ नंगौ बिनिफ्राय जोङो मोसौ थुखैनायाव जोङो बेबायदिनो जों लाव फान्थाव बेफोरजों माला सुनानै आरो सौराय एवनानै आरो आरो गोसोम गोसोम जोङो बै सारायनि साराय खिथु बा दोख्लानि खिथुखौ जोङो हख'नानै बेखौ जोङो बेटारिजों लगायनानै बेटारिबियावबो थायोना गोसोम गोसोम बेखौ बख'नानै माने जोङो बिसोर देलाय होनाय जायो आरो मोसौखौ
औ औ
ओमफफ्राय आरो जोङो बेबायदिनो मोसौखौ दुगैखां थुखैनायावबो जोङो माबा मेथाइ खनलायनाय दं आरोना लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै होनलायनाय
औ औ औ औ नोंथांनाव आरो गेजेराव गेजेराव आरो आं मोनसे सोंबावसै बे लावजा फान्थाव जा मेथाइखौ दा मोसौखौ जे लाव थुख्रा हानानै हालदै थुख्रा हानानै फान्थाव होननानै बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं खुख्रा हानानै मोसौनावहाय सारनाय जायो। दा बे मेथाइखौहाय नोंथाङा ओ आंनो फोरमायनानै आरो बिनि ओंथिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आङो फोरमायनो नाजागोन जेसेबां हायो नोंथां लाव जा फान्थाव जा ओ जोंनि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारा जा माने लाव जा फान्थाव जा माने ओ जोंनि मोसौफोरा माने बोलोगोरा माने गोजौ गि दिर बेफोरबायदिखौ फोरमायदों आरो। आरो बोसोरै बोसोरै बारा जा माने जोंनि मोसौआ आरो एर माने बुरजा जा आरो आरो बुंबावो बिनि उनाव ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै जोंनि मोसौआ बुरजा बुरजा आरो बिनि उनाव दं रावबो जा ओ बिमा गायदे बिफा गायदे बायदि दाजा होनबाय होनलाय दं ना? औ माने बिमानि बिफानि लायाब्लाबो माने गेदेर गोलाव जा होननानै जोङो मोसौखौ ओ सौराय एबा लाव थुख्राजों सारनानै थुखैनाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो मा मानसि बैसागु फालिनाय जायो। एक थारिकाव जोङो गिदिरखौ मान बावो उन्दैखौ अननाय होयो आरो बिनि उनाव जोङो थाम से खालारनिफ्राय थामसिमहालागै ओरै बा बा थारिखसिमहालागै जोङो मोसानाय नुनो मोनो। बेबायदिनो गिबि दिनाव गथ' गथायाइफोरखौ मोसाहोनोसै बेनि उनाव सेंग्रा सिख्ला लाइमोन हान्जा आरो जोङो बोराय बुरै हानजा बा बिहामजो आरो ओहो बिहाव आरो बिखुनजो बिहामजो ज'मा जोंनि जायगायाव रंजानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां
औ दा आरो बिनि बे बेलायाव आरो जोङो आरो जोंनाव दङ मोनसे आरो गोखा गोख खै जानाय।
औ
दा बे गोखा गोखै जानायाव होनना बुङोब्ला आङो नामखौ गासिखौबो बुंजोबनो हायाबाबो मोननैसोखौ मख'ना होनो सान्दों उम औ बेबायदिनो दङ खेरथि ओ खेरादाफिनि दाउ फेन्दा दाउफेन्दा आरो मानामुनि
औ
बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं दंमोन आरो आं बेफोरखौ बुंबाय ओमफ्रायो फालिनायाथ' जोंनाव बिदिबायदिनो फालियो गोदोनिफ्रायनो दा सिमबो बे फालिनायखौ जोङो आं नुबोबाय दङ। दा नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै माबा फोर फोरमायनो सानबावदों नामा?
हागोन फोर-फोरमायगोन। मायनों हागोन आ आङो नैबे बैसागुनि जोंथु मोसौ मोसौ फोरबो होननानै जोङो अ माबायो फालियो दा जोङो मोसौ खौहाय अ बैसागु बोथोर समावहाय जोङो मा खालामनाय जायो जोंनि आ माबायावहाय जोंनि न'खराव गुबुन गुबुन न'खरफोरनाव बेलेग जायो। जोंनि न'खरावहाय माने मोसौखौहाय आ जोङो दुरुं गोदान होयो।
मोसौखौहाय बोसोराव खेबसे थुखैस्राङो ना आरो बेजों लोगोसे जोङो मोसौखौ बे बैसागु दिनावहाय जोंनि गोदान अ बोथोर समावहाय जोङो मोसौखौहाय जोङो लावथिजों बुनो मोना होननाय जोंहा माखासे खोमसि फोथायनाय दं आरो माने फोथायनाय दं आरो लावथिजों बुयोब्ला मा होनदों मानदों सानायफ्रा मानदों। खारा माने बेबायदि आरो बेनि ओंखायनो जोङो न' न'आवहाय सिला सिलायाव मोननाय बारिफ्राव मोननाय माखासे गांग्रोमफब होननाय मोनसे बिफां दङ बे बिफांखौहाय जोङो दाननानै गोथार सानद्रि बा गोथार संग्रबाव लानानै मोसौखौहाय जेब्ला जोङो थुखैगोन थुखैखांनायनि उनावहाय बे गांग्रिगिखब दंफां आरो थाराय दंफां गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बिफां लायो बे गांग्रिन खब थारायखौहाय लानानै जमा लानानै मोसौखौहाय थुखैखांनायनि उनावहाय बु स्रांनानै होनानै हरनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे मा जायो बिदि खालामोब्ला मोसौफोरनावहाय सानाय सुनाया गुटे माने खारो। होननाय माने गोदोनि आबै आबौमोना बुंलांनाय नैबेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो फोथायनानै बे खान्थिखौहाय जोङो फालिनानै लानाय जायो आरो मानिया आरो बेजों लोगोसे अ मेत मेथाइबो दङ बे मेथाइआ जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा हालुवा बायदि बख माबामोन बिफा आ
हायथा बायदि दाजा
हफ्ता हायफा बायदि दा औ औ दि माने मोसौखौहाय जोङो आ माबा खालामनानै फेथाइ खननानै जोङो माबा खालामनाय जायो आरो बेखौहाय आं एसे मिथिगौ आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि ओ बे जोंनि जायगायावहाय बैसागु मोसानाया नोंथांमोननि बायदिनो सेमानो ओ बेबायदिनो बिहामजो पारथिया एक्सरा आरो आरो गथ' गथायफ्रा एक्स्रा बेबायदि माने खोब माने बिराद मोजां रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ दा नोंथांनाव आङो मोनसे कुइसन सोंदों।
औ
दा बैसागुखौ लानानै आरोना बैसागुखौ लानानै दा जोंनि आसामावहाय दा नोंथाङा दहाय सिगाङाव बुंदों जे बैसागुआ अल आसामावनो फालिनाय जायो। दा बैसागो होनोब्ला बर'फोरनि गाहाय फोरबो होननानै मिथिनाय जायो।
औ।
दा बैसागुखौ होमबा अक'मियाफ्रा मानो गाहाय फोरबो एखेबारे अक'मियाफ्रासो माने गावसिनि असे फोरबो हिसाबै मानो फालिनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे आंनो ओ क्लियारि क्लियारिफिकेसन होनो हागोन नामा?
दा आं बे सोंनायाव आङो ओ जि हायो बेखौ आं एसे बुंनो
हागोन दे हागोन दे खोनथानो हागोन। अ नोंथाङा आंनो सर्ट काट खोनथादो नोंथाङा समाबो गैला नालाय।
अ माने बिसोरो आसामावनो फालिनायखाय बिसोरो गावसोरखौनो गुदि गाहाय होननानै गावसोर सानना लायो। खिन्थु जोंनि बर'आसो गुदि गाहाय आरो आङो बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथां।
औ दे दे नोंथां समाबो जाबाय होमबा।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे।